नोंथां?
औ नोंथां खोनाबाय
औ खोनादोंना? औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
दायो आंङो बिसिनियाव गोलांना दंथ'यो नोंथां ओंखाम जाखांनानै।
औ नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया आंना दालिजों ओ लावमोन ओमफ्राय बेदर भाजिमोन आरो।
औ औ नोंथां।
नोंथांनालाय?
ओ आंनाबो आलुजो दाउमोन नोंथां।
अ
औ। नोंथांनो नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो होननानैसो। फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा फ्रिबा जुदि रायज्लायजागोन ना नोंथां?
जागोन जागोन नोंथां दे।
औ नोंथां।
औ।
औ नोंथांहा दाहालासि मा मा जायगा बेरायखो नोंथां?
जायगायाथ' आङो गोदो माने सिगां समाव आरो ना। जेब्ला ओ मिट्रिक
मेट्रिकनि सिगां सिगाङावथ' जोङो। उन्दैबो जायो नङा होनब्ला आरो बे समाव जोंहा जोंहा जेरावबो थांनायनि खाबुबो एसेग्राब मोननाय जाया आरो लोगोसे जोंहा बिमा बिफाया लांब्लासो दाबो मोननाय जायो बे समावथ' जोंना गोदोनि समावथ' बिमा बिफाया एसेग्राब बेरायनाय बेरायलाबायनाय बेरायहोलाबायनाय आइदिया बेफोरथ' गैखायामोन नङा होमबा। बेफोराव माने सिगां मेट्रिकनि सिगां औ जोङो बेरायनाय जायगाखौनो नुफेरखायाखैमोन। जेब्लानाखि आङो मेट्रिकखौ टु थावजेन फिफटिनाव होबाय।
औ नोंथां।
समाव थुवजेन मिफटिनव जेब्ला। थ्रि अब्ला बै समनिफ्रायनो एसे माने जागायहांदों आरो आंनि चार नि जेनेबा दावबायानाया बे समाव आङो। ओ मेट्रिक होखांनानै आङो ओरैनो माने मेट्रिक रिजाल्ट मोनसान्दि ओरैनो थास्लायस्लायनानै मोनसे कम्पानियाव फार्स्ट जारनि खालामजेनदोंमोन आरो आङो।
औ औ।
ट्राइ माने मेट्रिक रि मायमेट्रिक रिजाल्ट मोनोन बियो माबायाव थादोंमोन आङो जोंनि
आसामनि बाहेरायाव आरो जेनेबा माबायाव अ नागालेण्डआव थांग्रोदों आरो आं फार्स्ट टाइम नागालेण्डआव थांबाय औ बेयावथ' जायगाया थिगानो माने नागाफोर गोजा आरो। बेयाव ओमफ्राय जायगा फुरा गुसु आरो बेयाव
औ औ नोंथां।
गुसु आरो सम सम ओरैनो गुसुबो नालाय खुवबो खुलाबायफैयो आरो माने दसेनो जेब्ला ओमफ्राय आरो बियो थांबाय। आरो लोगोसे जोंहा मेट्रिक रिजाल्टआ होबाय।
औ-औ
रिजाल्ट मोनखांनायनिनावथ' जोंहा एडमिसन लानो गोनां जाहैसिगोन नालाय ना बे समाव फैलायबाय फैनानै रिजाल्टआबो मोजां जालायबाय नालाय
औ-औ नोंथां औ।
बे समाव फैलायबाय। फैनानै आरो बिदिनो ओ हायार सेकेण्डारि फरायलायबाय बिनि उनाव हायार सेकेण्डारि जोम लिरखांलायबाय। बै समाव आङो माबायाव थांलायबाय आरोना गुवाहाटियाव थांलायबाय बै समाव। गुवाहाटि औ-औ जेब्ला फ्रि मोनो अब्लानो जारनि खालामोमोन आरो आं माने ओमफ्राय बे समाव गुवाहाटियाव दावबायलायबाय आङो गुवाहाटियाव थांलाय बिदिनो रिजाल्ट मोनसान्दि मोनसान्दि आरो ना आंना।
रिजाल्ट मोनसान्दि गुवाहाटियाव थांलायबाय बिनि उनाव बिदिनो रिजाल्टफ्राबो मोजां जाना फैलायबाय नालाय फैलायबाय बिदिनो ओमफाय फैनानै ग्रोब डिग्रि लायबाय डिग्रि लानाय लोगो लोगोनो थ' नोङो बेयाव थिन बोसोर दंखायो जोंना डिग्रिया।
औ-औ दं नोंथां दं औ।
ओ थाबाय नालाय नोङो गुबुनाव थांनायनि जेबो चान्स मोनखायासै आरो माने ओमफ्राय बे समाव जोंहा कलेजनिफ्राय दावबायनाय जायोना माखासे इडुकेसन थरफोर थायो आरो लोगोसे जोंहा ओ मा होनो इनभाइरनमेन्टनि जोंहा माखासे प्रजेक्ट प्रजेक्टफोरबो थायो। बेफोराव दावबायनो मोनदों आरो। जोंहा ओरै आङो जेब्ला डिग्रि समाव थायो अब्ला जोंहा बे समाव टिचारफोरा माबायाव लांनाय जादोंमोन आरो दिल्लीयाव। जादोंमोन जोंहा। इण्डियानिनो जिहेतु केपिटेल बियो बेयाव लांनाय जादों
बेवहायनो जोंना माखासे जायगा नुदोंमोन आरो। जेरै जोंहा इण्डिया गेट थायो ओ बेयाव दिल्लीयाव।
औ।
आरो लोगोसे जोंहा ओरजाय रास्ट्रपति भबन थायो। दङ बेयावबो थांबाय। लोगोसे महात्मा गान्धीखौ दोननाय जेनेबा फबनाय जायगााखो होनांसिगोन आरो बेखौ बेयो हासकाद आदयाव थांबाय आरो लोगोसे जान्थार मान्थाराव थांबाय।
औ-औ!
बिदिनो मोननैसो जायगा थांबावदों आरो ना। माखासेखो एसे माने बावनाय बायदिबो जाबाय। लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै राजस्थानाव हाबबोनाय जाबाय।
औ-औ!
बिदिनो आरो ओ ओमफाय बिदिनो ओ फनद्र दिनसो जादों। जोंहा गोबां गोजान जायगाबो। नङा होनोमब्ला जोंनिफ्रायथ' बियो? बेनि थाखायनो माने मोनसे जायगायाव थांब्लाथ' जोंहा ओरैनो मोनाबोखायो नङा होम बा बिदिनो थायै थायै थानानै थायै थायै थानानै माने फैबाय आरो औ ओमफ्राय बिदिनो इदि इडुकेसन थरा बिदि बेखिनियाव जोबथ'बाय लोगोसे जोंहा इनभायर'मेन्टेल इनभायर'मेन्ट नि मोननैसो प्रजेक्ट थायो बेयाव जोंहा बेफोरखौथ' नोङो मिथिखायो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो प्रजेक्ट प्रजेक्ट होननानै बुङोब्ला जोंहा एसेग्रा फ्रिबो जाया मानो होनब्ला जोंहा प्रजेक्ट होननानै लांनाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे बैफोरनि फ्राय माखासे खोथाफोर मिथिना लागोरनो गोनां जायो जाहाथे जोंहा प्रजेक्टआव साबमिट खालनानै होफानो गोनां जायोना बेफोरबायदि आरो बिदि काजिरङायावबो थांदोंमोन जोङो
औ।
काजिरङायावबो थांदोंमोन बेखिनियानो आरो बेखिनियावनो आरो नोंथां औ दाथ' इसिग्राब दावबायथ'नाय जायाखै औ
दाथ' आरो बोथोरफोराबो बिदिनो गरम ना नोंथां?
औ औ
औ जेरावबो थांबाबो माने सान्थि मोना औ।
आरो ओमफ्राय मोननैसो आसामावनो दावबायबाय थानाय जादों आरो। जेरै शिबसागरफ्रावबो शिबसागरफोरबो थांनाय जादों नोंथाङालाय नोंथां? आ जिउआव दावबायनायखो मोजां मोनो ना मोना आरो दावबायबा बबेयाव बबेयाव दावबायखो दासिमाव?
औ आंथ' दावबायनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ
नाथाय समनि
समनि आंखालाव खायसे खायसे माने जायगाफोराव थांनो दिनैसिमालासि थांफेरनो मोना खै आरोना नोंथां। औ बिदिनो आं थांदोबाथ' गुवाहाटि क'क्राझार बेफोरबायदियावल' थांनाय जादों नोंथां।
औ ओ ओरैनो गुवाहाटियाव मा मा जायगा नुखो नोंथाङा?
गुवाहाटियावथ' आङो बांद्राय बिदि जायगा नुवाखै नोंथां माने जिखिनि जायगायाव थांदों बेयावल' थांनानै माने गिदिंनानै फैनाय जादों आरो दा दि ओं गोदान पार्क ओंखाराखै नोङा होमबा नोंथां
औ मा नाम ?
नामखौ मा बुंदोंमोनथाय आं बावबाय आरोना नोंथां ओम
खिनियाव बे जायगाया माने जायगानि?
जायगानि मुङा माने बिदि बांद्राय थांफेरबाय थानाय जायाखै नालाय बिदि आन्दाज मोनाखै आरोना नोंथां। माने उम
अ जेनेबा थांनाया आङो पार्कआव खनसेल' थांनाय जादों ओमफ्राय बिदिनो एन्ट्रेन्स एक्जाम होनो फोर थांनाय जादोंमोन आरोना नोंथां औ बिदिनो ओमफाय बिदि बेरायनो होननानैथ' जेनेबा थांनाय जायाखै आरोना नोंथां।
औ औ
बिदि दाइरेक बेदिनो बेरायनो होननानै जेनेबा ओंखारलांथारनाय जायाखैनो अ नोंथां जों फेमिलिजोंसो थांदों
औ मोजां मोजां
बिदि लोगोफोरजों बांद्राय थांनायनि एलाव गैयाना नोंथां
औ
ओ बिनिखायनो फेमेलि जोंनो जेराव थाङो बिदिनो ज' बेरायो। ज' फैयो आरोना नोंथां।
नोंथाङा दायो मा मावना दं ओरैनो जेनेब्ला औ नोंथाङा मा मावना दं जेनेबा म बिजनेस ना माफोर जब?
आंथ' दा नों थां जेबो मावथ'नाय जाया ओ नों थां आङो थ' दा जेबो मावथ'नाय जायाखैमोन।
अ
उम बिदिनो आङो मास मोनथाम सोनि जेनेबा दा आङो जेनेबा न'आव थाफैनाया मास मोनथामसिन जाबाय आरो ना। ओ बिनि उनाव थ' आङो नै मोनसे जोंनि मुसलपुर बाक्सा मसलपुरावदि मोनसे शपिं मल ओंखारदोंमोन ना नोंथां
औ औ।
अ बेहाय थाथ'दोंमोन आ रोना आङो। ओमफाय दा थाथ'नाय बिदिनो थाथ'दोंमोन। ओमफाय दाहाय आरो थाला न'आव फैफिनबाय आरो नोंथां।
ओ।
औ।
एक्पिरियन्स बानोबाय नङा होनबा?
औ औ नोंथां।
औ।
औ।
उम।
उ नोंथाङा दा जेनेबा बेफोरबायदिनो सुकि, दारागाव, मैना फुख्रि बेफोरबायदियाव फैफेरदोंना फैफेराखै?
आङो थांफेराखै नों
औ, फैफेराखैना नोंथां? औ।
आं माने बिदि जेनेबा इदिनो बेरायलाबायनाय जाथिंहरनाय सम समा आंना बिदि आरोना माने आं दायो बेलेग खामानियाव एक टिब जाबाय नालाय माने सम दिहुननो हाया हाया जाबाय आरो। सिगां समावथ' जा सम मोनदों बे समाव एसे एनै गिदिंखाबायानो।
औ औ नोंथां औ।
बो मोननाय जाला नालाय बेखायनो बेरायथ'नाय जायाखै। मानो होनब्ला जोंहा बेरायनो होननाय लोगो लोगो जाहा गोबां रांनिबो खोथा थायो नालाय।
औ औ नोंथां।
उम बेनिखायनो माने हाया
औ औ हाया उम।
दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां अब्ला?
औ नोंथां समाबो जानानै फैलायबाय उनफ्राव लोगो मोनबा मोजाङैनो रायलायफिननोसै नामा नोंथां? औ दे नोंथां दों रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथांजोंबो दे।
औ होनदे।